हेलौ हेल' औ खोनादों नोंथां औ। दायो बिदिब्ला नों थांजों ओ गंसे न'खर दानायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
हागोन।
ओं बिदिबा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोगोन।
जागोन ओ दायो मोनसे नख खर होनना बुङोब्ला मोनसे न'खरखौ ओ दानो थाखाय हौवा हिनजाव बा ओ बिमा बिफा गोबां गोरोब लायनांगोन बा बेखौ माबोरै मोजां खालामलांनो बेखौ ओ हौवा हिन्जाव सानैजों गोरोबलायनानैसो ओ मोजांनिफ्राय मोजां खालामनो थाखाय नाजानांगोन बेयाव ओ सोरबा हौवा बा हिनजावाल' गंसे न'खरखौ मोजां खालामनो होनबा बियो आबुङै जाया। जेब्ला सानैजों गोरोबलायनानै गंसे न'खरखौ फोसाबलांगोन बा मोजां खालामनो नाजालांगोन अब्लासो ओ साबसिननिफ्राय हामसिनै ओ खालामनो हागोन।
औ नंगौ औ।
ओ दायो ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओ नायोब्ला गंसे न'खरखौ माबायदि ओ गोदोनि समनिखौ नायोब्लाथ' ओ गोबां मोनसे न'खराव गोरोबलायैबो नुयो बा दाङाबाजि हौवा हिनजावनि गेजेराव गोबां नुयोमोन नङा होमबा? दायो बेफोरो एसे खमायलांनो हमबाय ओ समजों लोगोसे ओ गोबां माबाया ओ सोलायबाय दायो जोंनि बर'फोरनि न'खरावबो गोबां मोजांनिफ्राय मोजांसिन फैबाय साबसिन हामसिन जाबाय आरो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन खालामनो थाखाय नाजागासिनो। दा बे ओ गंसे न'खरखौ ओ मोजां साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनोबा ओ माबायदि नाजानांगोन नोंथाङा ओ बिनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां बुंनाया थार खोथा ओ गंसे न'खर होननानै बुङोब्ला बावहाय थायो ओ आङो बिमा बिफानिफ्राय लाग्रोसै बेवहाय थायो बिमा बिफा बिमा बिफा होननाय लोगोनो लोगो लोगोनो जोंहा फैयो बेवहायो थाफायो फिसाफोर दा अब्ला बे न'खरखौ सामलायनो थाखाय गिबियाव ओ बिबान थागोरो बिमा बिफा सानैहा। दा बिसो बिसोरनो बे न'खरनि बिगोमा। अब्ला बिसोरो जेरैबायदि दैदेनो बेबायदिनो नैबे मोनसे न'खरा थाङो। अब्ला ओन‌ गाव गावनि न'खरखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय ओ बिसोरो सानैजों गिबियाव गोरोबलायनांगोन। ओ खोथा बाथ्राफोरखौ सानैजों फोरमायलायनांगोन। मो माबाफोर निदान खै फोद जादोंब्ला दुखु दाहा जादोंब्ला सानैजों ओ गासैबो खोथाखौ फोरमायलायग्रोनो नांगोन बिनिफ्राय सानैजों समादान खालामनो नाजानो नांगोन। सासेया सासेनिखौ अ गुबुन सासेया सासेनिखौ
थारैनो।
जेंनाफोरखौहाय सुस्रांनो नाजालायनां गोन बेनिफ्राय ओ मोनसे न' खराव दाङा बाजिया जाखायो बेयो संख्रि बानलुनि नि थाखायबो जायो। आरो गुबुन गुबुन खोथानि था खायबो। ओ नाथाय बेफोरबायदि एसे एनै दाङाबाजि एबा माब्लाबा गिदिरानो दाङाबाजि जाया मानो अब्लाबो बेफोर दाङा बाजिखौ गोसोआव लाया लाबाय थायालासेनो दसे समनि थाखाय बेखौ बावगार थ'नानै गोदानै आगान सुरफिननो थाखाय जेब्लाबो नाजाबाय थानो नांगोन।
औ
बेनिफ्राय आरो फिसा फिसौ बिसोरहा जिहेथु फिसा फिसौ थागोन अब्ला बिसोरनि ओ नांगौखौ सुफुंनो आरो बिसोरनि आखल दानायाव बैसोर बिमा बिफाया जेब्लाबो मोजाङै नाजानो नांगोन आरो। जेब्लाबो औ गाज्रि लामा जों थांनायनिफ्राय बिसोरखौ रैखा खालामनो हाजासे नाजानो नांगोन। अब्लासो मोनसे न'खरा मोजां थागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बिमा बिफाजोंल'। गंसे न'खरा आबुं जाया बेवहाय फिसा फिसौआबो मोजां जानो नांगोन फिसा फिसौनि सायावसो बिमा बिफाया ओ जिउखौ दानो थाखाय जेनेबा बिसोरखौनो सिमां सुजुनानै बिसोरनि। आसायावनो थांनानै थायो जाखिनि मावदों फिसा फिसौनि थाखायनो मावनाय जायो अब्ला बिसोर फिसा फिसौखौ बिसोरो गिबियाव मोजाङै दानांगोन बेनिफ्राय फिसा फिसौआ मोजां जायोब्लानो बिमा बिफायाबो खुसि जागोन आरो। उम दायो नों
नों
नोंथांनि नोजोराव माबायदि एखौ एसे फोरमायदो।
ओ नोंथांनि बुंनाया सैथो नोंगौ बियो ओ गंसे न'खर ओ बुङोब्ला बेखौ ओ बांसिन दिथा होनांगौवा आंनि मोनदांनायाव ओ हिनजाव माहारि आंनि मोन दांनायाव। दा हिनजाव माहारिया ओरैबायदि दिथा होनांगोन गंसे खौ मोजां मोनोबा ओरैनो हौवा माहारियाथ'। ओ बायजोआव थाग्रा हिसाबै बिसोरो ओ माब्लाबा सम। समाव ओ लोंनाय जानाय बा माब्लाबा समाव ओ गाज्रि लामायाव आगान होनाय ओ बा माब्लाबा समाव आ रां रुफा खामायनायाव ओ गोसो गैयै ओ जानाय लोंनायफोरजों मुखुब जानाय बै। बेफोरखौ ओ-ओ न'खरनि आइजोआ मोजाङै ओ जुदि गावनि हौवाखौ बेंनानै लानो हायोबा बा बुजायनो हायोबा गोदै रावजों बुंनानै बा मोजां रावजों बुंनानै बुङोब्ला माने। ओ गावनि हौवाखौ जुदि मोजां सामलायोबा आं सानो आरो ओ गंसे न'खर दानायाव ओ हौवाया जेसेबांखि गाज्रि जाया मानो नों हिनजावा जुदि मोजां थायोबा बा मोजांबा नों। गंसे न'खरखौ नों हिनजाव जानानै बेखौ आंनि हौवाया आ जेसेबांखि गाज्रि जाया मानो आं बे न'खरखौ जेरैखि जाया मोजां खालामगोन होननानै सानोबा गावनि हौवाखौ जेसेबांखि गाज्रियानो जाया मानो बेखौ मोजां लामायाव लाबोफिनो। हायो होननानै आं सानो आरो माने नोंथाङा ओ नोंथाङा बिनि सोमोन्दै मा बुंगोन?
नंगौ नोंथां बुंनायाबो नंगौ आ। आ। बेवहायो। थायो। अब्ला बेबो जाफुङा होननानै। आं सानो बै हौवायाबो ओ गोसो थानो नांगोन जे। आ बै हिजावनि। खोथाखौ मानिनाय ओरैबायदि नुयो जोङो समाजाव जाय। हौवाफोरानोखि हिनजावफोरखौहाय जेब्लाबो आथिं सिङाव दोननो नागिरो। माने हिन्जावफोर बुंनाय। मोनफ्रोम बाथ्राखौनो बियो जेब्लाबो नं माबा गोरोन्थि होननानै सानो गावखौल गावनि खोथाखौल। ओ जादों होननानै सानो। हिनजावखौ बुंनोनो। सुबिदा होआ अब्ला बेफोरबायदि बेलायावहाय आंनि नोजोराव हौवानि। सापर्टआबो गोनांथि दं होननानै आं सानो आरो मानो होनोब्ला ओ। हौवा आरो हिनजाव बिसोर सानैबोथ' गुबुन-गुबुन मानसि सोमोन्दोआवसो जानो हागौ हौवा हिनजाव नाथाय आ गोसोनि साननाया गासैनाबो एसेब्लाबो जुदा-जुदा जायो बियो हाजारखि आंगोआनो जाया मानो सासे मानसिखौ जु दि बैहा गोसोआनो गैखायाबोला बेखौ। फेहायना फेहायनो हाया बेनिखायनो आं सानो बेवहाय आ हौवायाबो हिन्जावनि फारसे मान होनाय आरो बेखौ मानिनाया थानांगोन आरो अब्लानासो बियो हिनजावखौ मानियोब्लानो। हिनजावा बेखौबो मोजां लामाथिं लाबोनो हागोन जेरैबायदि नोंथाङा दहाय बुंदोंमोन बे खामानिया जाफुंगोन आरो।
थारैनो नोंथांनि बुंनाया सैथो आ। खायफा-खायफा न'खरफोराव नुयो ओ हौवा हिनजाव जुलि जाखांनायनि उनावनो ओ मास मोनसे मोननैनि उनावनो गोबां दाङाबाजि जायो। उम। बेफोरो दाङाबाजि जानायखौ गाव गोरोबलायनानै थायोब्लाथ' बेफोरो माने दसे समनि माबा मोनसे आ जाथायखौ लानानै बा माबा मोनसे बिसयफोरनि आ माबाखौ लानानै दावराव जादों। दों दसे समनि उनाव गोरोबलायनो हायो खिन्थु। खायफा-खायफा ओ। गोरोबलायनायखौ नुवा आरो। बबा बिमा-बिफानि न आव। थांनानै थाहैलायनाय मानाय बेफोरखौ नुयो खिन्थु आ आं आंनि मोनदांथियाव ओ हिनजाव। माहारिफ्रा जेनेबा हौवाफोरखौ बुरखायनो हानाय मोनसे गुन दं आरो। जेनबा बुरखायनो रोङोब्ला। ओ अननो रोंगौब्ला ओ माने गावनि आथिङाव गावनि ओ आखाइ मुथिआव लानो हायो होननानै आं सानो आरो माने। जुदि नोंनाव बै बुरखायनो हानाय बा गावनि हौवाखौ माने ओ माबा मोनसे गोदै रावजों ओ बुंनानै माने ओ गनायहोनो हानाय जुदि रोंगौथिया थायोब्ला आरो। नोंथाङा मा बुङो बेनि सायाव?
औ। नंगौ बिनि थाखाय बियो जेब्लाबो गुरै आखुनि जानो नांगोन बिनियाव रागाया थानो मोननाय नङा। बियो हाजार खि गावनियाव रागा फैया मानो बेखौ बियो कन्ट्रल खालामनानै थानो हानाय जानांगोन अब्लासो बेबायदि आखुनि होन-हिन्जावासो हौवाखौहाय गुरै आखुजों ओ गनाय होनानै ओं मोजाङाव फैफिननायखौ आङो मोनदाङो आरो। बयहाबो आखुथाइ थायो नङा होमबा? ओ सोरनावबा रागाया बारा थायो सोरनावबा रागाया खम थायो बेबायदिनो नोंथाङा जा बुंदों बेबायदिखौ माव खुंनो हागोन बैबायदि आइजोआसो जाय आखु जाय आइजोआ रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हायो आरो ब बियो उन सिगां खोथाख खौ साननो हायो। जिहेथु बियो जुदि गोरोन्थि लामा लायोब्ला एसे नांलायनायावनो बिमा बि बिफानिसिम थांनाय लायोब्ला बि साननो हायोब्ला आरो। रायलायनायखौ बेवहायनो दोन्थ'नोसै नाम
औ नोंथांजों नोंथांजों ओ रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनैनि टपिकआ बिराद मोजाङै थांबाय। दोनथ'नोसै होमबा।